औ नोंथां खोनादोंना? औ नोंथां खोनादोंना। अ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना मोजाङैनो?
औ औ खोनादों नोंथां। थां अ खोनादों ना?
अ हेल' औ औ खोनादों
औ। आङो नोंथां दा ओरैनो दोंथयो नै एसे दंफां सायाव जिरायना दं आरो।
अ आतसा नों नोंथांखौ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा औ नोंथांजों मोन बाथ्रा सावनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायनो हागोन दे।
औ बे दिनै सावरायनो लादों बाय ओ खोथायानो जाहैबाय जे जोंनि फोरबोफोरनि बागै आरो। ओ। जेनेबा जोंनि फोरबो होनोब्लाथाय बे बैसागु ओ मागु ओ कार्थि तिक गासा बेफोर नि बागैनो एसे सावरायनाय होननानै सानदोंमोन आरो अ औ नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलावहाय बे बैसागो फोरबोखौलाय फालियोना फालिया
औ फालियो फालियो
औ औ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ माने बैसागो फालि फोरबोखौ ना
औ औ
ओमफ्राय बैसागो फोरबोखौथ' माने बर'फोरनि बर'फोरनि माने देरसिन फोरबोआनो जाहैबाय बैसागो फोरबो आरो बेखौ आसाम आसामनि दाब दाब जायगायावबो फालियो माने गोबां हारिफोरानो फालियो आरो
औ
औ बेखौ माने गिबि गिबियावनो माने बोसोरनि जोबथि सान बा सैथो दाननि जोबथि खालार खालि माने ओ बैसागोआ गाहाय मोननै रोखोमनि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बे बोसोरनि जोबथि सान बा सैथो दाननि लास्ट सानखालि
औ
माने मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बे मोसौ बैसागु सागु सानखालि माने मोसौखौ जोङो फुङावनो सिखारनानै
औ
ओ लाव फान्थाव दिग्लि गुदि हालदै थाराय बायदि मुवा बो थुमनानै माने सानसे सिगांनो बुथुमना दोननानै माने फुङावनो बे खौ माने माला सुनानै माने थुखैयो आरो मोसौखो दैमायाव औ बे दैमायाव थुखैनानै मेथाइ खनो लाउखारफोरा ओ गोदो बिजाब बाव मोनबाथाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेफोरबायदि मेथाइखौ रोज रोजाबनानै माने लावखारफोरा थुखैयो आरो। मोसौखौ बेखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला मोसौफोरनो माने थाखा गोदान बाउनानै मन्दिराव बावनानै माने हायो आरो मोजौखौ।
औ आ मोनसे खोथा सोंनि नोंथां बे मोसौ ओ थाङा जे मोसौ बैसागु फालियो होनना बुंदों बे मोसौ बेैसागुखौ मानि था थाखाय फालिनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
माने मोसौ बैसागुखौ आं मिथिनाय बादिब्ला आरो माने बोसोर गोदानाव जेरैहाय बोसोर गोदाननि माने बेराम आजार खैफोदाफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जेरै मानसिफोरा दुगैस्रां लोबस्रां खालामो
औ।
बेफोरबायदिनो माने मोसौखौबो बेमार आजारनिफ्राय माने रैखा मोननो थाखाय बे नेमखान्थिखौ फालियो होननानै मिथिदों आरो।
औ।
बोसोर गोदानाव जेबो खैफोद बा बेराम आजार जायाला बिसेनो मोजाङै मोजाङै थायो मोसौ बोरमाफोरखौ बेनि थाखाय माने थुखैयो होननानै मिथिदों आरो। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौथ' आं मिथिला नोंथाङा एसे फोरमायदो। खोनायाखै?
ओंहो खीनायाखै मा मोनदों?
माने मोसौ बैसागो
अ अ बेखौ बेखौ खोनाबाय औ औ बेखौ खोनाबाय। औ।
। माने बेखौ आं बुंनायखौ बेसेबां सैथो औ बेखौथ' आं मिथिला ओमफ्राय नों नोंथाङा एसे फोरमायदो होननानै बुंहरदों।
औ औ बे आंनि मिथिनाय बादिब्लाबो बिदिनो आरो औ बे जेनेबा बेमार आजार जायनि थाखायनो बेफोरबायदि थुखैयो होननानै मिथियो आरो आं आंबो
औ।
औ। आरो जेनेबा उम जोंनियाथ' माने गुबुन गुबुन जायगायाव एसे आलादा आलादा जायो बेफोरो जोंनियावहाय बेफोरबायसा आरो जेनेबा सानसे सिगांनो बे थाराय दिघिलिगुति ओ फान्थाव अ हालदि आरो मा होयोलै औ बेफोरखौ बुथुमना ला ओमफ्राय अखानायै फुङावनो बेफोरखौ माला सुबाय ओमफ्राय हाबा हाना लाबाय। फान्थावफोरखौ फिसा फिसा बेनिफ्राय बे मोसौनि मोदोमाव ओ थाव गु गुबै आरो बे हांगारजों माने दागो फथा होना लायो आरो
औ औ औ।
बेफोरबायदि फथा होनानै बिदिनो दैमाफोराव थुखैनो लांबाय। ओ बिदिनो ओ मेथाइ रोजाब रोजाब। बेनिफ्राय उनाव हेगारना होबाय सानाव ओमफ्राय मोनायाव बिदिनो ओ फागा गोदान बावो खायो। ओ बेफोरबायदि आरो जोंनियावबोहाय औ आरो ओ ओ मानसिनि बैसागुनि बागै एसे फोरमायहरदो नोंथां।
औ औ मोनसे बैसागुआनो जाहैबाय बैसागोनि गिबि सानखालि बर'फोरा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां।
औ।
बाथौ गोदान माने बाथौ जायफोरा बाथौ सिबियो माने बिसोरो बाथौ गोदान दुमनानै माने फुजा होयो आरो माने बोसोर गोदाननि नामाव फुजा होनानै माने माने फुजा होखांनायनि उनाव माने गेदेर उन्दैया गेदेरखौ मान बावो। खुलुमो बा गे गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रियो बिदिनो माने मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव जानाय लोंनाय गाजा गोमजायै बिदिनो मोसायो रंजायो बिदिनो माने मा-मानसि बैसागुखौ फालियो आरो बेनि उननिफ्राय माने बर'फोरा ओ स्नि सानहाालासि माने मोसायो आरो रंजा बाजायै गामिनि बोराय बुरै फोराबो सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने ज' जाजाय मोसायो रंजायो आरो माने बे बैसागु फोरबोआव बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुबोदों आरो आं दा नोंथाङा औ नोंथाङा एसे फोरमायदो
अ ओ जोंनिथिंजायहायहाय बिदि आरो जेनेबा से थारिख खालिहाय बेयावहाय जेनेबा जोंनि बे ओ बाथौ फालिग्राफोराहाय सिजौआव ओ गोदान बेरा दुमो ओ बिदिनो फुजा होयो ओमफ्राय गोदोरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमबाय ओ आरो जेनेबा न'खरनि ओ न' खाथिनि बेफोरबायदि गामिखौबो खुलुमो आरो बिदि खुलुमनानै ओमफ्राय बिदिनो दिनाथ' बि दिनाथ' फुजायावनो जोबबाय ओमफ्राय अखानायैनायनिफ्राय आरो ओ जेनेबा गामियाव ज' ज'यैनो लोगो नांनानै मोसा माने जेनेबा ओ मागिनाय जे होनो जोंनि मोसा मोसा बेफोरबायदि औ बेबायदि मागियो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ स्नि सानहालागै मागिनाय जायो ओमफ्राय स्नि सानावहाय ओ बयबो जयैनो लोगो नांनानै खाना जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ रंजालि बैसागु खौ रंजा बाजायै हगारहरनाय जायो आरो
औ नंगौ
नोंथाङालाय बैसागुखौ ओ जेनेबा बेफोरबायदि मागिनाय मोसानायखौ फालिफेरदोंना फेराखै
औ फालिफेरदों नोंथां माने दा बे जाबाय बर'नि नो देरसिन फोरबो नालाय बेखौ माने फालियो आरो बरफोरा गोबाङानो फालियो
औ नोंथाङालाय मा ओ फालिनानै माबायसा मोनो
माने बोसोरनि खनसे गाजा गोमजायै रंजानाय बा गामिनि ओ ज ज जाजाय लोगोफोरजों लोगो लेवाफोरजों मोसानाय
औ
गोदान बोस सोरनि गोदान बिलाइ खिलिनाय बायदि माने गोसोफोरा एसे रंजा खुसि मोजां नाङो आरो माने
औ
माने बोथोरजों लोगोसे माने समजों
औ
गोसोफोरा दामनाय रोङो दिंनाय खामनि सिफुं खाम सिफुंनि देंखोजों माने गोसोफोरा रंजाखाङो आरो माने मोसायाबाबो मोसानो गोसो जायो आरो बेफोरबायदि
औ औ
दामनाय देनाय देंखोनि रिं ओ रिंनायजोंनो माने मोजां नां मोसानो गोसो जायो आरो नोंथाङा मोसायोना
औ आंबो बिदिनो माने लोगोफोरजों ओ ओंखारलांफायो आरो एसे जेनेबा बेबो खाम जथानि ओ दामनाय देंखोआवनो माने गोसोखौ बोलाङो होननाय बायदि जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ माने खोनाबानो बे बेफोरबायदि जेनेबा न'आव जिरायना थानो मोजां मोना आरो लोगोफोरजों बे बेबायदि रंजा बाजायै जोबोद मोजां मोनो नोंथां फालिनानै
औ औ
औ थाङोबो आङो
उम
ओं
ओरैनो मा मा मैगं जायो बैसागो फोरबोनि नामाव बेखौ खोन्थादो एसे
बैसागो फोरबोनि नामाव मा मा मैगं जायो आङो एसेबां मिथि अ फुंखा जायो बेनिफ्राय थालिर फस्ला ओ दिंखिया औ आरो फाथो बेफोरबायदि जायो
आ माने जोंनि जा एक्स' आटथा ओरैबो खांनानै जायोमोन बेफोरबायदिबो नोंथाङा मिथिगौ दा
अ आं एसेबां मिथिया एसे एसे मिथि
औ बिदिनो मानि मुनि फालेवा बायदिसिना गोबां माने गोबां दङथ' नामफोरा आलादा दे नोंथां दा जोंना समाबो जाबाय
औ दे बिदिब्ला दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोनथों औ।